जों नोंथां
गोजोन मोननायिलि समनि नोंथांसिम दाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाब आरो नोंथांजों फिन रायलायनो मोननानै गोसो गोरोबनानै बरायनाय थाबाय एबा गाहाम हामलायनायखो जासि हरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जासि हरफिनबाय।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनानै फन नाम्बाराव कल खालामनाय जादों ज मोनसे आयदाखौ खौ निसायाव सावरायगोन एबा जोङो सासे लाइमोना जौगानोबाथायायो माबायदि हाबा मावोनां जानोबा सासे लाइमोना जौगानोब्ला बे सासे लाइमोना माबायदि जानांगोन। बेनि सायाव नोंथांबो एसे माने मिथिनो लुगैदों एबा नोंथांनिनि बे मिथिनायखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा नोंथांनि जिथु मोनदांथि।
औ
सासे लाइमोना जौगादों होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन। सोलोंथायाथ' जों बयनिबो थाखाय मोनसे माने इम्परटेन्ट नालाय, जोङो लाइमोन जानाय लोगो लोगो जोङो मोजां गाज्रि, ओ गासै माने हिनजावसानि बेलायाव जोङो लाइमोन जानाय लोगो लोगोनो मोजां गाज्रि बेयाव मा जेनेबा गुड टास बेड टास बेफोरबायदि सोलोंनांगौआ गोनांथि आरो ओ नोङो गुबुनाव ओंखारलाङो हो?
दे
औ माने नोङो गुबुनाव ओंखारलाङोब्लाबो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ मिथिनानै थाङोब्ला बा माबा मोनसे नोङो गोरा गोसो खालामनानै थाङोबा नोंखौ रावबो जेबो बुंनो हाया आरो। लाइमोन जौगानायनि बागै होनदों नामा नोंथाङा?
औ औ औ।
औ। जोङो सोलोंथाइखौ जोङो गिबियावनो सोलोंग्रोनानै लानांगोन ओमफ्राय बे सोलोंथाइयानो मोनसे नोंखौ खौ गोरा खालामगोन नालाय बेनो जौगाहोगोन नालाय, नोङो सोलोंथाइजों लोगोसे बिमा बिफानि मानफोरखौ लाखिनो सोलोंनांगोन बिमा बिफानि होनाय खोथा बाथ्राफोरखौ बा गामिनि मानसिफोरा माबा मोनसे बुंनायफोरखौ नोङो बबे मोजां अबे गाज्रि बेखौ सायख'नो हानाय गोहो नोंनियाव थानांगोन आरो। बेफोर-बेफोरबायदि बिदिजों माने सासे लाइमोना जौगालांनो हायो बा मोनसे लामाथिं माने गोजोन ओ मोजां लामाथिं दावबायलांनो हायो होननानै आं सानो आरो।
नांगौ नोंथाङा जि जि फोरमादों बेफोर बाथ्रा सैथो। ओमफ्राय बे समाव नोंथांनिफ्राइ मिथिना लाबावगोन दे जोंनि माखासे लाइमोन माखासे गाज्रि लामाथिं थांनायखौ जों बै समआव नुगासिनो दं माखासे फेग्रा मुवा जों जोङो माने गोदोना थानायखौ नुगासिनो दङ, नाथाय जोंनि लाइमोनफोरा दिनै फरायो नाथाय कलेजाव फरायनाय लोगो माखासे गार्जेनफोरनिफ्राय बाइक बियो बाइक बिनानै माखासे रां दाबिनानै माखासे न'खरफोरखौ माखासे गाज्रि अब माने खैफोदाव खोलैनायखौ बे समाव नुगासिनो दङ माखासे जोङो जिउ गोमानायबो नुनो मोनदों, बे समाव नोंथांनि बायदिब माबायदि जायोबा नोंथाङा बेनि सायाव माबायदि जानांगौबा माबा माबि जानांगौखौ नोंथाङा लुगैयो? माने सासे लाइमोनखौ स्ट्रं जानायखौ लुुगैयो? बेनि सायाव
औ। औ बेबायदि ओम। बेबायदि होननो थाङोबा माने ओ बेहाय बिमा बिफानिबो गोरोन्थि बा फरायसानिबो गोरोन्थि मोननै सानै मोननैनिबो बो गोरोन्थि जाहैबाय माने गोबां ओ रां रांखौ दंसोयो दंसोयो होननानै बा रांनि बेलायाव आंखाल गैया होननानै देखायनायनि जाहोनावबो खायफा गथ'फोरा माने बेफोरबायदि जायो जेनेबा आंनि बिफाया बा आंनि बिमाया जि बियो आंनो बेखौनो होखायो। जि लुबैदों आंखौ मालाबाबो खोथा दानफेराखै आं बिबानो होखागोन। बेफोरबायदि माने लोगो फोरजों बिसोरो बादायलायनानै मोनसे बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो लायो आरो अबेबा फरायसाफोरा। बा आरो अबेबाया माने लोगोफोरनि बेलायाव जायो आरो अबेबाया, ओ लोगोफोरा जेनेबा लादों बा आंनो बो नांथारगौ होननानै बिमा बिफानिफ्राय दाबिनायखौ जों नुनो थाङो आरो बेफोराव। बेफोरखौ होबथानो हानायनि गोहो बा माबा मोनसे रावफोर दं होननानै बुङोबा आंथ' बेफोरबायदि आं नागिरनानै मोनाखै दा मा होननो इफोरदिखौ होबथानो थाखाय बिमा बिफा मानि बुंनायखौबोथ' मानिखाया जायो बेबायदि लाइमोन बैसोयाव। हाजारखि नोङो बुं बे खोथाया माने नोंनि उल्थासो जाहोयो आरो।
जिथुनाखि जिथु नोंथाङा बुंदों बेबायदि माखासे लाइमोनफोरा बिमा बिफानि खोथाखौ मानिया अबा अब जों माबायदि राहा लानाया राहा लानाया गोनां होनना नोंथा सानो?
औ बेखौनोथ' आङो नागिरनानैनो मोनासै माने माबायदि बुंनाया मोजां जागोन फोरखौ, नोंथाङा एसे मिथियो नामा? मा खालामबा मोजां जागोन आङो माने हमदांस'नो हायासै।
नोंगौ जिथुनोखि नोंथाङा फोरमायदों बेफोर गासिबो बाथ्रा सैथो नोंगौ जोङो लाइमोनखौ जों नुगासिनो नङौबा जोङो मिथिगौ दे जोङो माखासे जोङो जोंनि गारजेनफोरखौ जेनेबा जों नुनो मोनदों जे जोंनि फरायसाफोरखौ माखासे गाज्रि लामाथिं नों थानायखौ नुनो मोनदों आरो जुदि साइस सासे जुदि लाइमोना जुदि जौगानायब्ला माबायदि जानांगोन बे आयदानि सायाव जों सावरायदों नङा होमबा? नोंगौ सासे लायमोना जों दावगानोबा बोरै दावगानांगोन होननानैु बुङोबाथाय जोङो सिट्रं जानांगोन माबोरै सिट्रं जानांगोन जोङो फांसे बिफां जों रुजुनांगोन जोङो नंगौ माखासे दैदेनगिरि बुंदों माखासे समाजगिरिफोरा बुंदों। जाय मुलिया जिरगोन बे मुलाखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बुङो माने माखासे खन्थाइगिरिफोरा रायथाइगिरि बिथांमोना बुङो जाय मुुलाया देरगोन बे मुलाखौ बिलाय गांनैयावनो सिनायगोन होननानै बिथांमोना बुंङो। जाय फरायसाफोरा मोजां बे फरायसाखौ माने बिथांमोना मोजाङै मिथिगौ माने बिथांमोना फरायसालियाव गाजेननायनि गाजेननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना मिथिगौ होननानै बिथांमोना बुङो नोंगौ।
जों फरायसाफोरा गाज्रि जानायनि गाज्रि जानायनि माखासे खारन दङ। बै खार'नानो जाबाय जोंना माखासे गारजेनफोरखौबो बुंनांगोन लोगोसे फरायसा आरो जुदि जोङो सासे फरायसाखौ मोजां जानोबा जोंहा मा होनो साब्रै सुबुंनि गोनांथि जेरै गंसे गारिखौ जों सालायनोबाथाय गंब्रै साखानि गोनांसो जायोमोन नोंथां?
औ नंगौ।
जेरै गंब्रै साखानि गोनांथि जायो जेरै सासे फरायसाखौ जों मोजां खालामनोबाथाय फराय जेरै गारजेन थाबाय सासे फोरोंगिरि थाबाय सासे। गावजों साथाम जाबाय एसे समाज गंग्रै जाबाय नङा होमबा? थिग बेफोरबायदिनो जों बै गंब्रै एबा जों साब्रै सुबुंजों जोङो बे फरायसाखौ जों मोजां खालामनो हायो। नोङो जिथुनाखि नोंथाङा आंनाव मोनसे कुइसन सोंदोंमोन दि सासे फरायसाया जुदि खोथा मानिया बै समाव खोथा मानिया बा खोथा मानियै समाव जोङो मा राहा लानांगौबा मा राहा लानाया गाबोन दा नोंथां उनाव मिथिनोबो आं आंनिसिम नोंथां फोरमायदोंबा नोंथांनिखौ मिथिनो लुबैदों नङा होनबा?
औ
नोंगौ जोङो जिथु जोङो बेखौ जोङो मानि होनो हालिनो बेखौ मानि होनोनो हायो जेब्लायबो जोङो माने जोङो अननानैनो जोङो फरायसाफोरखौ जेबो बुंनायखौ जों नुनो मोना गारजेनफोरखौ आरो माखासे बाथ्राफोरखौ गारजेनफोरा लाखुमायो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनो नागिरा नोंगौ जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि समाजाव गेजेर गेजेराव जोबोद मोजां मोन सुबुं माखासे दैदेनगिरिफोर दंसै माखासे मोजां मोजां खोथा बुंग्रा माखासे बुजायग्रा बर'समाजनि
ओम
जों माखासे बुजायलायनांगोन जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों फोरमायलांगोन दिनैबा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनोसै जोंनि न'खरा माने एखेबारे गोरिब मोनसे मोनसे खोथाया बुंबाय आं एक्जामपोल जाबाय जोंनि नखरा जोबोद गोरिब जाय फरायसानो माने आंनि आं आं जोबोद गोरिब आं सासे फरायसा बा आंनि गथ'नो आङो आंनि फरायसाया आंनाव सोरबा आंनाव बाइक बिबाय सोरबानाव थाम लाखनि बारबाय मोनसे खोथायाव आं बिनो बाइक खौनो थाम लाख फैसायानो आंनाव जुदि आंनाव थाम लाख आं बेनि थाम लाखनि बाइकनि थाखाय आं जेबो खिफासिथियानो गैया आं माबोरै होनो हानो आं होनो हाया नाथाय जोंनि फराय जोंनि गारजेनफोरा बेफोर खोथाखौ साना आंनाव हा बिगासे दङ आंनि हा बिगासे फाननानै आंनि फरायसा आंनि गथ'नो मोजां आंहा बाइक बायना होगोन आंनि गथ' मोजां जानांगौ आरो इउनाव बे बाइक थिन लाकालाय मा गाबोननो साख्रि मोनबाथाय आङो आरामसे एरैनो आं जानो हा गोन आरो आंनो बे हाखौ गाबोननो बाय फिननो हागोन होन्नानै जोंनि गारजेनफ्रा बेफोरबायदि मोनसे खिदानथखौ लायो नाथाय बैफोरबायदि बेफोरबायदि सिदान्थ' लानाया जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोरोन्थि हादोराव सासे गोरोन्थि होननानै बे आं सानो। नोंथाङा बे हानि बदलै नोंथाङा नोंनि गथ'खौ माखासे नोङो गो मानाय बा माखासे फोजोबनाय लांदों होननानै आं आरो माने बेफोरबायदि थांग्लानायखौ माखासे जोबस्रांनाय बा न'खरा माखासे न'खरा गाहाय लोगो जोबसांखौसो लना थांदों बेनिखायनो बेफोरबायदि जोंनि जुदि जोंनि फरायसाफोरा बेफोरबायदि जुदि गा‌-गा बाइक निबा माखासे थाखा फैसानिबा मा खासे जुदि थरख' बिथरख' जादों बा माखासे दानथे बिथानथे जादोंबा नोंगौ जोङो बुजायनो हायाखै जोंनि गारजेना नंगौ जों माखासे सुबुंफोरनि हेफाजाब लानांगौ जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माखासे जोंनियाव गोबां गोबां रोंगौथि गोनां गिदिर गिदिर फरायनाय डक्टर फरायनाय बिए फरायनाय गोबां गोबां रोखोमनि जोंनाव लाइमोनफोर दंसै गो-गो गोबां रोखोमनि जोंनाव रोंगौथि जेरै इउनिभारसिटि लेभेलाव फरायनो हानाय सुबुंफोर दंसै बा लाइमोनफोर दंसै बिथांमोना दिनै माखासे गुसु मेलेमजों माखासे बुजायनो हायो बिथांमोना नंगौ जों बैसोर बैसोर बायदि सुबुंखौ जों लोगो हमनानै रायलाय होनो नांगौ जोंनि फोरोंगिरिखौ दङ फोरोंगिरिजों रायलाय नांगौ आंनि गथ'आ बेफोरबायदि जादों नखराव सानफ्राम दुम दाखाल खालामो। बेफोरबायदि बाइकनि आंनाव माखासे आंखौ थरसार होबाय थायो बैफोर खोथाखौ जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सावरायलायनांगौ जों गामिफोरनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों जोङो सावरायनानै हो खोथाखौ समादान खालामनो हायो। अब्लाना बिथांमोना नोंनि गथ'फोरखौ बुजायगोन दे नों नोंनि फरायसाखौ बुजायगोन दे नोंथाङा माने बेफोरबायदि जादों नोंथाङा देरबाथाय लानो हागोन बेफोर खोथाखौ बिथाङा बुजाय बुजायनानै होबाथाय बैफोरो बाथ्राखौ नोंथांनि नोंथांनि जिथुनाखि फरायसा बे फरायसाया लानानै बा बाथ्राखौ लानानै सोलायनोबो हागौ आरो जेनेबा बा मोजां लामासि फैनोबो हागौ आरो नोंथां बे बाथ्राखौ आं सानदों बा आं बेखिनि बाथ्राखौ आं मिथिगौ बे मिथिनायखौ नोंथांनिसिम फोरमायबाय नंगौ जोङो गार्जेनफोरा जेब्लायबो जों सिनसियास जानांगौ आरो बेनि सायाव आरो सासे जुदि लाइमोना जौगानोबाथाय जोङो जेब्लायबो निजिनि जुदि पजिनखौ नायनांगौ जों दिनैनि लाइमोनफोरखौ नुयो माखासे गाज्रि लामाजों थांनाय बिरि सोबनाय सादा जानाय थांखु जानाय बेबायदि माखासे जोंखौ माखासे दाय लामाजों थानायखौ नुयो नोंगौ जोङो माखासे जोङो सम जास्लाबैनो बैसो जानाय बेफोरबायायदिखौ जों नुनो मोनो माखासे जेंना जेंसि जों मोगा मोगि जानायखौबो बे समाव नुगासिनो दं माखासे जोङो लाइमोनफोरखौ बे समाव जोबथारनाय बेलायाव नोंथा बेनि बेलायाव माबाफोर सोंबावनो दंबा मिथिनो गोनांं दंबावो नामा
औ बेखिनियानोसै नोंथां मा होनो होब होथानाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो बुजायनो नाजानांसिगोन बेनोसै नङा होमबा गथ'फोरखौ माने गाज्रि लामायाव थांनायनिफ्राय होबथानोब्ला बेखौ औ
औ
दे बेजों लोगोसे जोंना समाबो जाबाय नालाय बे सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे होनोमबा नोंथां ओं गोजोन्थों
औ गोजोनथों